औ नोंथां हेलौ।
हेल' नोंथां आंनि माथोखौ खोनाहैदोंना नोंथां औ।
औ खोनादों नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
औ नोंथाङा माबा हाबाफारिफोर मावबाय दं नामा नोंथां?
नोंथां आंथ जेबो मावाखै ओरैनो जास्ट माने दसे सम ओ गरमनायखाय नवाव माने लामाफोरावसो दसे ओरैनो बेरायला गांफैदोंमोन माने ओंखायनो
अ नों‌ आंबो नोंथां नोंनि बायदिनो आङो जोब ना दं दंफाफोर स्रां स्रां जादोंनो दुब्लिथिं माने ओरै ओंखायनो आङो एसे उम अखास्रां स्राङाव जिरायना दं।
औ औ। जाखांबाय नामा नोंथाङा?
आंथ' नोंथां ओ जानाया आंना थाइमानो जाथ'वाखै नोंथां आं दसे थानासो जानाय जासिगोन।
औ औ औ जाथ'वाखै र'। आं नोंथां जानायालाय ओं जाखांना सो माने लामाखै ओरै ओ दसे सम ओंखारबोदोंमोन माने जोंना ओंख्रियानो जादों दिनै माने दा लि जहल ओमफाय अमा बेदर बाजासोमोन दोनै माने ओह गामि खाथियावनो माने जोंना हाथाय दङ'मोन। बेनि फाय माने अमा बेदरनि दामाबो खम नालाय ओंखायनो एसे ओ‌ आदा कि आदा किजिसो लाबोनानै बे खौनो एसे संलाबायनानै जाबाय।
आ नोंथां गोथावथार माथो नोंथां।
औ औ नोंथां माने जोंना औ सप्तायाव माने औ आ‌ हाथाय जायो ना ओंखायनो बिनि फायनो लाबोनानै जानाय जायो आरो
अ भाजि एवना जाखो ना ओरैनो माजों संखो अमा बेदरखौ?
औ नोंगौ माबासो मा होनो दा लि जहल अमा बाजामोन आरो बे बेलाहिजों संनाय।
औ हाब नोगोद गोथां नोगोद गोथाव।
औ।
अह दा नोंथाङा बिजि नामा नोंथां दायो नोङो?
आं नोंथां बिजि नङा आं ओरैनोसो दं नोंथां।
अ अब्लालाय दसे सम नोंनिफाय मोनथ'गौमोन नामा आङो नोंथां मा‌य माबा मोनसे सावरायगौमोन आं नोंजों आं ओमफाय सोंगौमोन आरो
औ दा नोंथाङाबा आंजोंबा मा सावरायनो नागिरदों ओ सावरायजागोन नोंथां फ्रियैनो दं आंबो।
अ सावरायनो माने नोंथां आङो नोंनाव ओ एसे आयदा बा एसे नलेज बा सोंलुसो खालामनो होननानै आं बे फनखौ हरनाय जादोंमोन नोंनाव नोंथां।
औ औ औ सोंजागोन नोंथां दे मा ओ सोङो नोंथाङा एसे आं आं जि हायो बेखौ फोर मायना हरगोन नोंथांसिम
अ अब्लालाय नोंथाङा आंनो दसे फ्रि सम होथ'दो आं नोंथांनाव आ एसेन सोंनोसै आङो माने बारा एक्सपिरियेन्सबो गैलायलाङा नोंथांनिफ्राय एसे सोलोंथि लानो सानदों आं।
औ औ जागोन नोंथां औ।
औ नोंथां अब्लालाय आङो फोरमायना होनिसै ना नोंथां मा सोंलु खामनो नागिरदोंमोन आं।
औ औ जागोन दे औ।
औ नोंथां।
अह।
एसे नांथ दायो दाख्लैबावैसो ग्रेजुवेट जानाय फरायसामोन आरो खोनादों ना नोंथां? आंथ' बिदिनो उम औ औ खोनादों नोंथां। आंथ' फरायसा सोमोन नालाय दाख्लै बावयैसो ग्रेजुवेट जानाय आङो बिदिनो ओ माने उम थांलाय फोलाय थांलाय फैलायाव आरो आं बिदिनो कलेज थाङो मायो जिम थाङो मायो बिदिनो गेलेहैयो आङो। सेट बेटमिनटन सेटमिनटन बहुत थांलाय फैलाय जायो माने आंना सानसेयाव। आङो हाखुवा माने थांलाय फैलाय खालामनो आंनाव निजेनि बाइक गारि बा मटर साइकेल। साइकेलबो गैया आङो बिदिनो जोंनि गामिखै बिदिनो थम थम होननाय खारो जोंनि गामिजों लासै लासै खारथारो ओ आरो बेखौ आङो नेबाय थानांगौ जायो नोंथां। हमगहाय ओमफ्रयआङो जेनेब आङो नयथायाव मोनहैनांगौब्ला आङो बिदिनो मालाबा थमथमा
औ
थांगयो बा मानसि फुल बि बिदिनो आं माने टाइमावनो मोननैफेराखै दिनैसिम। गोबां माने आङो खैफोदजों जुजिबोबाय गोबां खस्थ' मोनबोबाय। दायो ओंखायनो आङो माने बे थांलाय फैलायनि खस्थ'नि थाखायनो आङो मोनसे गावनि निजेनि आङो बाइक लानो सानदोंमोन नोंथां गंसे बाइकआ बिदि जानांगौ माने नोंथां। बाइकआ आंनो मोजां माइलेजबो होनांगौ ओम बिदिनो गाज्रि बारा गाज्रि जायो नांगौ आंनो बाइकखौ। माने बुंनो थाङोबाओ मेेनटेनेन्स मोजां जानांगौ आरो माइ फसाथ' माइलेस होखानांगोन ओमफफ्राय बिदिनो ओम एसे मोजां जानांगोन ओ रेजें जानांगोन एस बारा गिदिरखौबो थिखोनो हाया नालाय आं। ओ अब्ला आङो लानो सानदों गंसे गावनि नि जेनि बायखे आङो दा नोंथांनाव संनाय जासिगोन आङो मा ब्रेन्डनि बाइकखौ लाबा मोज मोजां जागोन नोंथांबा मा बिसिबांसि सिसिनि बाइकखौ लाबा मोजां जागोन।
औ औ।
बाइकखौ लाबा बि आङो थांलाय फैलाय खालामनायाव जेबो उसुबिदा जानाय नङा बेखौ एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ दा नोंथाङाथ' औ खोनादों नना नोंथांनि माथोखौ दा औ दा आं ओ नोंथां सोंनायखौ एसे फोरमायना खिथानि आं माने एसे रोंबाबो रोङाबाबो एसे ओ जि जायो जि मोजां जि बे बाइकआ मोजां बेफोरखौ आं एसे फोरमायना नै नोंथांसिम दा नोंथाङा मोननै ओ जेनेबा मोननै दिलारनि बा मोननै कम्पानि नि बाइक दं जेनेबा ओ मोनसेयनो जाबाय टि भि एस ओ दिलार बा कम्पानि मोनसेया जाबाय बाजाजनि दा बाजाजनिखौ नांगौना नोंथांनो टिभिएसनिखौ नांगौ दा बेसो बे मोननैनि बिथोराव मोनसे सयस खालामबा अबे बाइकआ मोजां जागोन अबे नोंथाङाथ' बुंदों जेनेबा बांद्रायथ' थिखनाया गिलिर बुस थुवहाय ओंखायनो दा नोंथांनाव आं सोंहरदों जेनेबा टिभि एस टिभिएस खौ नांगौनाा जेनेबा बाजाज कम्पानिनिखौ नांगौ दा नों
औ नोंथां आङो सिब नोंथां आङो बारा हेलौ
औ औ खोनादों नोंथांमोनलाय औ।
नोंथां आंनाव बारा बाजेटबो गैया ओंखायनो आङो बाजाजनिखौ ओ लानाय जानाय नङा खोमा लायोब्ला आंथ' बिदिनो खमसि सिनिखौ लानांगोन देरस' बा वान टुवेन्टि फाइभ होमबा आङो टिभिएस खौनो लांनांसिगोन नोंथां बायदि मोनदों आं। बारा फैसाबो गैखाया नालाय आखाइयाव।
औ-औ दा नोंथाङा जेबायदि बुंदों जेनेबा बांद्राय बाजेटबो गैया बांद्राय जेनेबा ओ होनो बांद्राय फैसाबो गैया जेनेबा नोंथाङाथ' दा जेने बा ओ बाजाज कम्पानिखौ नाङा बुंबाय जेनेबा टिभिएसआवबो जों बुहुत रोखोमनि बाइक दं। ओ बेलेग-बेलेग बाइक दं जेनेबा बेलेग-बेलेग सिसि दं टिभिएसआवबो टिभिएस होननाय बाइक दं ओ जेरै इस्कुटिफोरबो दं ओ बाइकफोरबो दं ओ जेनेबा आफासि होननाय दंना आफासि होननाया मा ने आंनि नु औ आफासि होननाया माने आंनि नुनायाव बुहुत मोजां ओ बे जाबाय माने अ वान सिक्सटि सिसिनि आरोना ओ बाइकआलाय इस्पिड ब्रेकार आरो मोजांबो रेजेंबो आरो सालायनोबो हे हेन्देलफोराबो मोजां ओ प्राइसफ्राबो खम माने आरो गोजान लामा हान्थिनबो हायो खस्थ' जाया बेलेग-बेलेग दाइब ओ बाइकफोरा दामिफोरा माने सिंबा खस्थ' मोनो थावबो बारा जायो जेनेबा बा आं बुनो सानो जेनेबा नोंथांङा टिभिएस कम्पानिनिखौ लायोबा मोजां जागोन माने ओ-ओ आफासि होनायखौ माने बां ओ बांद्राय दामबो नङा आरो बेयो नोंथाङा लायोबा बेयो जेनेबा इदिनो
देर लाखसो गोलैगोन केसाव लायोबा दा नोंथाङा स्टल मिलाव लायो बा जेनेबा बिसिबां एमाउन्ट बा फैसा होगोन ओ लानो लानाय सायावसो जेनेबा इसोरो जेनेबा नोङो केस्थ' लायोबा इसोरो बिदिनो नायनानै बुहुत - बुहुत फैसा खारो आंनि नुनायाव नोंथाङा एसे आखाइयाव फैसा दंबा नोंथाङा खे स लाबाय बहुत मोजां‌जागोन रेहायबो जागोन आरो जों‌ इनस्टमेन्ट आव लायो बा जेनेबा फैसायाबो अभार बिसोर माने बुहुत सुदै अ ओं जों जेनेबा देर लाख आव देर लाख बाइकआव बिसोरो माने बिदिनो दुइ लाख गाहाम इसो रो इनस्टलमेन्ट लाबा जेनेबा बुहुत माने ओ खालामामना हरो आरोना ओ इनस्टलमेन्ट लाबा जेनेबा जों मासै मास हरनां दा नोंथाङा बिदि इन्स्टलमेन्ट जेनेबा त्रिस हाजार बा सल्लिस हाजार होबा बुहुथ नोंथाङा हेरेसमेन्ट बा खस्थ' मोनगोन आरो नोंथांनिसिम जेनेबा नोंथाङा सारि बोसोरसिम लायोबा जेनेबा बाइक गारि जि जानायजों ओ इनस्टलमेन्ट जोबैनायजों जागोन जेनेबा नोंथाङा केस ओ लाय एबा आंनि थाखाय बुहुत मोजां माने एसे बांद्रायबो दामि नङा बिदिनो देर लाखसो लागोन केसआवहाय आरो बाइकआबो मोजाङानो आंनि नुनाय मथेयाव दा नोंथाङाबा मा सानदों गोसो सिङाव फैसा बा दंना गैया माने आं फोरमायना हरदों आंनि नुनाय मथेबा मोजां बुस्थु हआय माने मोजां जेनेबा आंनावबो थि बेस्ट दं नालाय टिभिएस कम्पानिनि आफासि होननाय औ आं माने लानायखाय आंबो माने इनस्टलमेनाव लायाखै केस आवसो लादोंमोन। ओंखायनो आंनि ओ इस्टलमेन्टनिखौ माने नायनानैनो आं गिनानै जेनेबा बुहुत देद लागावहाय इदिनो दुइ लाखसो थाङो होननायखाय फैसायाबो अभार थाङो होननायखाय जेनेबा आङो खस्थ' मस्थ'यै जेनेबा
ओ लानाय जादों आरो खेसावहाय दा नोंथाङाबा मा सानदों जेनेबा नोंथाङाबा दा खेसावबा लागोन ना स्टलमेन्टनाव लागोन नोंथां
आङो नोंथां आङो नोंथाङा जे होबाय फोरमायना होबाय जे आङो सल्लिस हाजार बा थ्रिस हाजार होबा आङो बिराद बुरजा इन्ट्रेस्ट होनांगोन मासै मास आङो बेखौथ' हानाय नङा ओंखायनो आङो डाइरेक्ट एक लाख होखानानैसो लानो सानदों बा ला जासिगोन नोंथां बिदिबा आंना इन्स्टलमेन्टआबो खम गोलैगोन आं होनोबो हानाय बायदि जागोन आरो आंनि बारा गोबाव लाखाया बोसोरनैसोल' लाखागोन अब्ला आंना बारा लसबो जानाय नङा होमबा बाइकआबो जोरैगोन आंना ओरै आं मासै मासबो होनो हागोन अब्ला आङो बे बाइकखौनो बायसै आङो अब्ला गाबोनहाय नोंथां ओ नोंथांजों सावरायनानै आङो जोबोद मोजां मोनबाय दायो आंना समबो जाबाय नोंथां खसायानो दोनथ'नाय जासिगोन
दे नोंनाबो एसे खामानि दंबालाय
औ दे नोंथां अब्लालाय गोजोन्थों ना
औ गोजोनथोन